खोनादों ओं। खोनादों खोनादों।
खोनादों खोनादों नेड नांदों जे दिनै
जोंनाबो खोनायाखै
रुमावनो नांदों नामा दिनै खोनादोङो खोनागासिनो नों खोनायाखै नामा
खोनादों आंबो आंना जा आंनाबो जादों होनदों
औ ओं
साद लायनो थांबा नांसिगोनलै
ओम मोनाबिलियाव थांसै ना
मोनाबिलि थांसै आं ओं
आंहाबो माबायाव थांनांगोननो माबाफोरखौ लायनो जोंहानि माबाफोरा
अ
ससे फैयो बेंहरगासिनो फन थुना आंनि नाम्बारखौ थुनानै
गावसोर थुनो रोङो नालाय
ओम लांफै मादै लांफै जागासिनो ओमफ्राय एसे सान्दुं गोसा ससे दोनफैनो होननानै माबासिम दोनफिनबाय आं इसिम मेन माबा जायगासिम
ओं ओं
दानो लाना फैसै
उम दा बेलासिबो आरो थांनोबो सोलाबाना नङाबालाय बेलासि बेलासि लायना फैबा मोजांमोन।
उम दानो थांसै लोगो लोगो फैफिननोसै।
उम
फैनो लुगैयोना इसोरबो आरो।
फैनो लुुबैयो स्कुलबो बन्द' जाबायना दा।
ओं जोंहानाबा जोंहानिफोराबा बिबै बिबौ दंफैयोना
ओ
बिबौ बिबै बिब' बिदा दंफैजोबो जोंखोनो सिनायलायबावा दायो।
ए इसोर दंना।
गथ'फोरनालाय
जोंखोनो सिनायलायबावला जोंखोनो माथो होबावलाया रायलायहरबावलाया। फन हरबाबो।
दा इसोरखो मोनदों नालाय इसोरजो थाबाय थासिगोन आरो।
जोंनि रावबो रायलायबावलासो जों हरबाबो जों फन हरबाबो जोंनि राव रायलायलायबावला
जोंनि रावखो रायलाय
गावसोरनो रायो रावखो रायलायो। बिबौ बिबै दंफैयोबा ओं मा इसोर थांबाथाय बुंबाथाय दाय जासिगोन आरो।
उम
इसोर थाफैबा बिराद थार। बिसोरबो थागोन खोमा गोबावआनो।
एसे थांनाय लोगो नोंसाखौ गोसोखांहर लायसिगोन आरो इसोरो।
जोंहानाव गोसोखांलायसिगोन फैलायसिगोन नोंसोरो ओमबाना।
उम
गरम बन्द'नि हम वर्क हरदों बुरजाथार। लिरनांगौ फरायनांगौ। न'आव थांनानै फरायनायबो गैया लिरनायबो गैयासो जाहैदों इसोरो।
उम बिदिनो न'आ थांबा आरो बौ माबानो दा फोरोंग्राबो गैयाना।
फोरोंबाबोग्राबो गैया ओं। साननैसो दस दिन पन्द्र' दिनफोरा थाथोंसै गावसानाव बेनि उनावसो फैथोंसै।
उ एसे रेस मोनोथ' आरो नङाबा गरमाव खायसोथार जायोना।
उम
जोंहाबो फैबा ओजोंहायसो दोनहैनांगोन फोथारावसो।
मालाय हजोंहाय हजोंहाय मोजांसो मोनबावगोन इसोरो।
मोनगोनथ' आरो खाथियाव दखानबो खुलिबावबाय सो जाग्रा।
ए हजों खुलिबाय अबेहाय अबेहाय?
ओजों हाय एसे सिगाङाव थांनानै।
नोंसिनि बारलांनानै?
उम हाजो खाथियाव ओइ माबा बेलेग मानसि सिनाया। ओजोंनिनो मानसि आरो-
ओं ओं बेथिं खुलिहैदों माने औ दा माइ गायनाय जानायखाय खुलिदों ना माबा?
बिदिनोथ खोमा माइ गायनाय जायाबाबो खुलिबाय थाखासिगोन खोमा खाथि खाथिनि थाखाय-
औ मोजाङानो देनाा ओरै खाथिनि थाखाय फेब्रेट नङ माने-
उम-
डिसस्टाप ना नङाबा इसिम डायरेक्ट सापर माबासिम टाउनसिम फैथारनांगौ जायोना?
गोजोनद्राय जायो दा हजोंहैबा आरो खाथियावनो लाय- बबनो हायो बुस्थुफोरफोरखौ-
उम माबा मोनसे जोबब्रबाबबो लायब्रबनो हाबाय।
उम
हानांगौ-
गथ'फोरनि थाखाय मोजां जाबाय आरो जाग्रा दंना।
ओं-
दखान सखान थानांगोन ना जायगा जायगा-
खाथानांगौ।
होमबाना मोजां आरो दखानफोर थाबाथाय नांगौ बुस्थुखौ लायब्रबनो हायो दा ए- बिसोरो इयाव फैब्रबनोबो हाया- गोजानद्राय ओजोंहै बार आरो एसे खाथि जाबाय नालाय थांब्रबबानो जायो।
उम- एबार माबा मोनसे नांगौबानो फैथारनांगौ जाथारो-
उम-
फैयाबा बबबाय गैया नांगौ नालाय लांफै-
लांफैनांगौ जायो आरो मोजाङानो लांफैबाबो-
बेैसा गोबाव जाखो खुलिनाया?
बारा गोबाव जायाखै खोमा-
औ
बारा गोबाव जायाखैयो मैयासो मिथिदों आंबो मैया थांनायावसो
अ थांफादो गोबावथाय जाबायना
दा एखे जायगाया मोजां नङाहाय बारा लामाफोरा दैज्लां नालाय होमबाबो बारा हाब्रुबो जायो खेरो
उम
गिसि गिसि मैयानि थाइजौ फिथाइया जागोन ना जादिया
फैनानैनो जाफैदों आं थाइसे ओमफ्राय थाइनैखौ दाहाय रुखिना जागोन होननानै दोनदों। ओंखामखौनो अरनो हायाखै हाथाइआ थाइजौआलाय थायजौआ गोखै खिन्थु मोनबा गोदै जागोन खोमा रस माने रस गोनां जागोन खोमा मोनबाथाय।
मोनबाथाय माने मोनबाथाय गोदैथारखा गोमोनखौ जादोंना जोङो
ओ मोन मोनबा गोथाव जागोन बायदि मोनदों माने
मोनबाथाय गोदैथारखा गोमोना एकदम माने मोदोम गोनां
मोदोम गोनां मोनजादो ओं गोथांखौनो‌।
दाख्लै दालाय माबा लबनायखौ जादोंमोनना इदि बायदि
ओ ओ‌ ओ आं मा-मादाखो माने जाजोबनो हादियाना इसे थाबावबाय बेखौ आं फ्रिस-फ्रिजाव सोलायना दोन्दों दा गाबोन रुखिना जागोन होननानै।
उम गारस्लाय स्लाय
ओं खावसेथिंजायनिखौ फारसेथिंजायनिखौ जाजोब्बाय फारसेनिखौ जानो हादिया माने गोखैमोन नानै
ए
हाथाया जादिया खामानि होदिया रुखिना जाबाथाय रुखिना जाबाथाय हागौमोन ओमफाय माबानो गरना जादों नालाय हादिया
अरना जाबा हाया गोखैखो रुखिना जाबाथाय ग्लब ग्लब हाबजोबथारोना
रुखिना जाबाथाय हायो सान्दुं गोसा मोजां जादों दोनै जानो
दा जानो मोजां जादो नै दानो जानो आराम जाथार दा लुखिनानै आरामनो
उम
गर'मावसो जानांगौ आं जानोनो गोसो जाया लोगो हारसिंबाथाय
आं हारसिंबाबो जानो लुगैबथाय जायोलै
गैया बाथारो आंहा रुनिफ्रायनो ओंखारनानै इफोरखो माबाना जानो
हारसिं थाय गर'मबाबो जानो लुुबैबाथाय माबाना जाखागोन आं
उम जानांगो आंहा बानायानो बारा
माइसि सानदुं गोसा माबोरै थांगोनथाय
माबाबाथ' ओ स्कुटियाव थांबाथ' बार नांलाङो र' माने बारा गरमखौ फाता मोना ओमफ्राय जेथिया लाखि हैैयोना
उम
ओरैबायदि हब हब दोहो दोहो मोनो नों डाइरेक लानाल' फैगोन नालाय इसेबां बांद्राय मोनाबानाय नङा गरम मोनजद्रायनाय नङा
आरो खाथिनिफाय नो ना? थांथारला आङो न'सिम। फैनो ओंखारबायाननो इसोरा
ओ
ओंखामबो जाबावखैसो दा इसोरखो लाना फैखांनानैसो बेदरफोर लाबोनानै संना जानांसिगोन थालिर थाइसे जानानै ओंखामखौनो उखैयाखै
थालिरा जानोबा दा जानो हागोन नोङो। फिल्डाव थांनो गोनांआव आरामसे जाना थांनो हागोन। थाइसे थाइसेल' मोनबाय थायोबा थालिरानो थाइसे थाइनै ओमफ्राय मोनथांख्रा जाजोबना दं आरो।
उम थाइसे थाइनै मोननायानो मोजां जुदि खनसेनोबो मोनजोबो ना जाख'नो हाया मानो हाया जायो माने थाइसे थाइसे थाइसे जाबाथाय माबाबो थानो हायो माने
उम मैयाबो गा माइ गायनायाव लाना थांदोंमोन
ओ
माइ माइ गायनायाव मोजां जाहोनो
ओं
उदै बुंनाय
आरो ग'रमाव मा जानो मा मानो मोनोना
उ खस्थ' खालामनायाव एकदम बेफोरफोरखौ मोनजाबाथाय सान्ति मोनलायो आरो एकदम
उम
दाथ' आयु गरमानो माबायदि माइ गायखादोंथाय मानसिफोरा जानाबो दब्लायसेल'बो इसो गिदिर दिथार दग्लायबाबो जोंहाना।
गायहैदों नामा न'निफ्रा?
ओ आं थाङासै आं गरम ओइ सानदुं गोसोथार आं दिनै थांला होननानै।
औ
बे माइ गाययाबा ओंखाम संनो फै होनदोंमोन ओमफाय इखौबो साथाखोनो लाफादैया
औ
आवलि लांजोबखागोन बिदिबायदि सानदुंआव साथा लालासिनो थांनांगौबास उम ओइ ससे बा ससेयावनो बेसे गरम जायो भात्ता मोना।
फातामोनाथ' आरो